खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां हेलौ
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जाासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथां
ओ नोंथांनो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथां आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां औ आं सोंथि सोंनाया बेनोदि सोंनो साननाया दा जोंनि ओनसोलाव दैबाना जानायनि फारसे नोंथांङा आंनो सुंद'यै एसे गोलावै सुंदयै एबा गोलावै फोरमायनो हागोन ना हेलौ नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ दे फोरमायनोसै हेलौ नोंथां
जोंनि जा हेलौ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों
गोबां बिबांनि अखाया खम जालांबाय बेनि थाखाय जोंनि बोरि ओनसोलाव ओनसोलाव हाय दानि जुगावहाय ओ दैबानानि जाथायखौहाय एसे खम नुनो मोनो।
मोनो - मोनो
नाथाय खोलाहा ओनसोलफोराव जों गोबां बिबांनि दै बाना खौ जों नुनो मोनो लोमसावनाय न' बां सिफायनाय बेबायदि गोबां जानाय लोंनायनि जोबोर खस्थ' हायो बेबायदि जाथायखौ जोंङो नुनो मोनो ओंखाय जोंनि सा ब ओनसोलावहाय बेबायदि गोबां अखा गैयैनि थाखाय दैबाना जोङो मोगा मोगि जानाय गोनां जायाखै
औ
औ खोला ओन ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो
औ औ
मानो होनोब्ला सा ओनसोलनिफ्रायसो खोला ओनसोलसिम दै बोहैनानै ओजोंहाय दैया बाना जाहैयो बोहै बोहै थांनानै जे जायगायाव थाहैयो बेयावहाय बाना जाहैयो खौ जोङो नुनो मोनो बेनि उनावहाय गोबां इदिनो न'आव दैया हाबनानैहाय गोबां सिलिंखार खालामो न' बां जानाय लोंनाय बायदि खौ जोङो मोसौ बोरमा बायदिखौ जोङो लांखारनाय नुनो मोनो दैजों बोहैखारनाय गोबां जाथायजों जोङो मोगा -मोगि ओ जाबोदों दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओ बेयाव एसे फोरमायनानै होदो
नोंथां दैबाना होनोब्लाथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव एबा बायदि बायदि ओनसोलफोराव दैबाना जानाय जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों नुबोगासिनो दङ दै बानाया गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव जों ओम ओनसोलफोराव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों दङ बिथिंजाय फाग्ला दैमा नि लोमसाव स्रावनायनि जाहोनाव जों दैबाना खौ नुनो मोननाय जायो गोबां बिबांनि दैबाना जों नुदों एबा नुबोबाय दङ' थिग बे बेबादिनो दैबानानि जाहोनाव न' बां लोमस्राव लांनायखौ जों नुनो मोनो मोसौ बोरमा लोमस्राव लांनानै थैलांनायखौ जों नुनो मोनो आबाद फोथार आबाद फोथार लोमस्रावलांनायखौ जों नुनो मोनो, दैबानानि जोहै हााखुख्लानाय, हा हुरखानाय, दंफां लाइफां गुबुं होना लांनायखौ खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
दैबाना जानायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय अखा गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जाहोनायखौ जों नुनो मोनो दैमा दैसा बायदि लोमस्रावजोबनानै आबाद फोथार बायदि बायदिखौ बुखारलांजोबनाय एबा लोमस्राव होजोबनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
थिग बेबादिनो बे दैबाना जाहैनायनि गाहाय जाहोना आरो मोनसेबाव दङ बे जाहोनानो जाहैबाय हाजो ओनसोलनिफ्राय जा बोहैग्लायबोनाय दै नङा होमबा नोंथां गुबुन हादोरनिफ्राय जा बोहैग्लायबोयो हाजो ओनसोलनिफ्राय हाजो ओनसोलाव थानाय हादोरफोरनिफ्राय जों जोंनि जा हायेन ओनसोलाव बोहैग्लायबोयो दैया नङा होमबा जा दैनि द दैनि गोख्रैथि बे गोख्रैथिया माने बोहैग्लाय बोयै बोयै बोयै जोंनि हायेन ओनसोलाव लोमस्राव फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नंगौ थिग बेबादिनो जिब जुनारफोरखौबो बुखारबोना लाबोनायखौ जों नुनो मोनो बायदि मैगं थाइगं बायदि बायदिनि दैबानानि जाहोनाव सिलिंखार जालांनोसै सिलिंखार जालांनाय जाथायखौ जों खोनानो मोनो आरो नुबोगासिनो दङ' नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
थिग बेबादिनो जोंनि लामा सामा न' बां हान्था मेला खामनाय बायदि बायदिफोराबो दैबानानि जाहोनाव गोबां बिबांनिजों खहा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? दैबाना जायोब्ला जोङो दैबाना जायोब्ला जोङो गोजौ हा बाहागोआव थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां गोजौ गोजौ जायगायाव थाहैनांगौ आरो दैबाना जायोब्ला जोङो मोजां सावस्रि लानानै गामिनि गासै सुबुंफोरखौ ज' खामहोनानै दोननांगौ जायो गामिनि अमा बोरमा दाउसिन दाउला बायदिखौ जों गोजौ जायगासिम लानानै दोनहैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ थिग बेबादिनो जों बायदि बायदि दैबानानि जेंनाजों जुजिबोनांनाय मानसि दावमा दाावसा जिब जुनारखौ जों नुबोगासिनो दङ थिग बेबादिनो नो‌ दैबाना जायोब्ला जोंनियाव ओनसोलाव बायदि ओनसोलाव जों नुनो मोनो मोजां दै लोंनांगौ जायो दैबाना जानाय समाव मोजां बिबांनि दै बाहायनांगौ जायो मानो होनोब्ला दै बानानि गेजेरजोंनो गोबां बिबांनि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
जेरावहाय बेवहाय दैबाना लोमस्रावनायनि जाहोनाव खि हासुदै बोरमा मोसौनि खि हासुदै बायदि गाज्रि मुवा बिजानु बायदि बेसादफोरखौ जों बोहैग्लायबोनानै दैजों फैफानायखौ जों नु नुनो मोनो नङा होमबा
नुनो मोनो नोंथां
थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव दैबानानि बिबाङा गेजेरावनो दङ एसे बारा बांद्रायबो नङा एसे खमद्रायबो नङा गेजेरावनो दङ नोंथां दै दैमा लोमस्रावनायनि जाहोना बेनो आरो दा नोंथांखौ आं एसे सोंथि सोंबावनो सानदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ दैबाना जाहोनाय दैमा लोमस्रावनाय नोंथाङाथ' मिथिखागौ बे दैमा लोमस्रावनायनि गेजेराव मा मा दैमाया लोमस्रावो लोमस्रावनाय मा मा दैमा लोमस्रावनायनि गेजेरजों दैबाना जानायखौ नुनो मोनो बायदि ओनसोल फोराव नोंथाङा
आरो लोगोसेनो हाग्रामा ओनसोलनि जा जिब जुनार बेफोरनि खहा जानायनि बागै एसे सावराय नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना?
अ हागोन नोथां ओ जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसा दंग नालाफोरबायदि थायो बे जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि अखा हायो बोला बे दंग नाला बाय बेवहाय दैयाहाय बोहैलांखारो बोहैलांखारनायनि उनाव गुबुन मोनसे दैसा थायाव ओ ज जाहैयो बेयो माने गोग्लैहैयो बैयाव गोग्लैहैनायनि उनाव बेयाव ज' जायो ओ गिदिर दैसायाव ज‌ जाहैयो ज‌‌' जाहैनायनि उनाव बियो बोहै खारलांबाय बोहै खारलांनायनि उनाव हा- हाग्रा बंग्रायाव बे दैया हाबहैबाय बेनि उनाव बेहाय जिब जुनार फोरा थानो जायगा गैयि जाबाय बेनि उनावहाय जिब जुनार फोरा ओनसोल ओनसोल आदार नागिरनानै बा थानो जायगा नागिरनानै ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो हायेन ओनसोल खौ बेबाय दिनो जायबा ओ बांसिन दैमानि सेराव दैसा सेराव गामि ओनसोलफोराव थायो बिथांमोना ओ बा गोबां बो सहाय नांगौ जायो मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'आवहाय बिथांमोननि ओनसोलाव दैयाग्लोमहैयो खाथियाव थानाय ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां
नंगौ नोंथां खोनादों नों थां
ओ खोनादों नोंथां
औ दे दे बुं
बेनि उनावहाय जिब जुनारफोराबो सुबुं माहारि मा हारि जोंसो ज' जायो जायनि जाहोनाव जोंहा आलाय सिलाय खौ जोङो दैबानानि थाखाय नुनो मोनो। बेयो ओ बोस सोराव खेबसेल' जायो। ओ बे जायो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव ओ गोबां बिबांनि अखा जोङो हानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गामि ओनसोल बा हायेन ओनसोलाव जों दैबानाखौ गोबां बिबांनि नुनो मोनो जायनि जाहोनाव सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरा थानो हायि ओ जालाङो गावनि थानाय खथा नागिरनो गोनां जायो आलाय सिलाय जायो अमा बायदि बुखारलाङो जायनि जायनि जाहोनाव जाहोनाव सुबुं माहारिया थांना थानो गोब्राब जायो बै दैज्लां बोथोर समावहाय थांना थानाय समाव बिराद गोब्राब जायो जोबोर ओ गोनां जानाय लोंनाय जों नांगौ बायदिहै नाय मोना मानो होनोब्ला बोथिं बो थांस' बिथिंबो थांस' बिथिंबो लोमसाव बिथिंबो लोमसाव गोबां बिबांनि जों ख स्थ'खौ नुबोगासिनो दं दा
थारैनो नोंथां नंगौ नंगौ नों थां हेलौ नोंथां औ नोंथां आरो मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों आं नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ जा जोंनि ओनसोलाव जा दैबाना जायो बे दैबाना जानाय समाव जोंनि जा बेमार आजार बेखौ लानानै देहा फाहामसालिनिफ्राय जों डाक्ट'र एबा नार्सफोरखौ जों गामि गामि थांनानै ओ मुलि एबा मेडिसिन हैनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बेनि बागै मा फोरमायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां
बेखौ ओ जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बियोे दै ओ दै